बुं नोंथां
हेलौ मा खालामदों नोंथां
नै जाखांनानै जिरायनासो दं
ए दानो जाबाय
जाबाय जानाय जाबाय थाबनो जाबाय दिनै नोंथाङालाय ओंख्रियाथ' नै एकदम
ओ जोंहाबो नै दा बावैसो जाखांबाय
अ आतसा ओ ओंख्रिया जोंना माबा औ ओंख्रिया जोंना एकदम बर'निनो गुबै ओंख्रि अनलाजों दाउमोन
हाबाब मासेबां गोथाव ओंख्रिलै खोनानानै जानो लुगैलायलांबाय
औ गोथावानो
ओ सोर सङा ओंख्रिखौलाय
ओंख्रिखौ नै माबा नोमबाजै
एब बोरै सङो मिथियोना मिथिया आदायालाय बाजै संनायखौल' जाबाय थायो
ओ मिथिनायाथ' मिथिगौ संखांबायबो आं सिगाङाव
ओ बोरै ओ ओ सङो खोन्थालाय आंनो संनाय रेसिपिजों नोंनि संनाय रेजेबिजों गोरोबो ना गोराबा अनलाजों बोरै माबाजों न'नि दाउजों बोरै सङो?
औ संनायाथ ओरैबायदि ओरै जोंनिथिंजा संनाय संनाया ओरै संनाय जायो उम गिबियावनो माइरंखौ देनानै अन गुन्दै बानायनाय जायो। आरो बेनिफ्राय दै फुदुंना लाग्रोबाय दैयावहाय लासि लासि जै बे अन गुन्दैखौ सालिनाय बायदि होसनबाय आरो।
उम उम
बिनिफ्राय गोदौहोबाय आरो दाउ बेदरखौ आलादा सारायाव एवफ्रामनानै
औ
बेयाव होसननाय जायो आरो। अनला ओंख्रियाव अन गुन्दैयाव बेबायदि खालामनाय सिम्पोलैनो संनाय जायो जोंनिथिंजाय।
ए
औ आरो नोंथांमोननि थि
जोंनिथिंजायथ ओ गिबियावनो दाउखौ संग्रायनाय जायो थाव एसे होनानै हालदै एसे होबाय हालदै होबाबा जोंनिया अनलाखौ बांद्राय हालदै होना जाया नैबे बाक्साथिंजाय। एसे नर्मेलै एसे गुफुर हांयैनो जानाय जायो आरो गिबियावनो दाउखौ एवबाय एसे मस्ला मस्लि होबाय गावबा गाव टेस्ट माबायदि मोजां मोनो बेनिफ्राय डाइरेक्ट ओ दाउ संबाय थारमाने दैखौ होना होखायो बेनि उनाव जेब्ला दै गोदौबाय अब्लानो अनला ओंख्रि अन अन गुन्दैखौ सोरबा सोरबा दाइरेक्ट अन गुन्दै ओरै लासै लासै होबाय थायो नाथाय आं संबाथाय डाइरेक्ट अनखौ दैयाव मिक्स खालामना लाखानानै डाइरेक्ट ओंख्रियाव लुसनना होनानै होबाय थायो आरो। बेनि उनाव गावबागाव ओ सुवाद हिसाबै खारैफोरखौ होयो। आं एसे खारैबां गोबां बाबनाय जानो मोजां मोनो नालाय खारैखौ एसे गोबां होयो आरो। न'आव गंगार दुन्दियाफोर थाबाथाय होबाय गोथावसिन जानायनि अरगेनिक मैगं दुन्दिया बर'नि।
औ होमबाथ संनाय स्टाइला एकदम
औ जुदा जुदाजेन नोंसोरनिथिं अन ओंख्रियाव हालदै होननानै गोरजा खालामो नामा
हालदैखौथ' बेयो बासिनाय जाबाय बे सोरबा होनायबो जायो एसेनो आरो सोरबा बायदिया होआलासिनोबो जानाय जायो आरो
औ औ औथ' बै क'क्राझाराव दावबायहैनाय समाव हटेलफोराव ओंखाम जानायाव मोनजादों दे अनला ओंख्रियाव हालदै होनानै गोजा खालामलायनाय अनला ओंख्रिखौ
अ औ
ए नोंथाङा जाफेरदोंना जाफेराखैमोनबा हटेलाव
हटेलाव आं जाखांनाय औ गोसोआव दं आंबो जाखांनाय ओ बेबायदिनो हालदि बाहायनाय जायो आरो
उम माने ओरैबायदि इनसिदेन्ट जादों आङो बे हटेलाव ओंखाम जानायाव अनला ओंख्रैखौ होफैबाय मा गोरजा जा जाखो सानबाय आं बेखौ आनला ओंख्रै होनना सिनायाखै बे हटेल बिगोमानाव अनला ओंख्रै दङब्ला लाबो होनना बिफिनबावलायबाय आरो अनला ओंख्रैया टेबोलावनो दं आं सिनायाखै मिनिटाव जाथारदों आरो बे समावनो हटेल मालिक दा आं बुंनायाव होनफैबाय बे अनला ओंख्रिया बेनो होननानै आं आरो गोरजा जानायखाय सिनायाखै जोंनाव बिदि हालदै होनानै संनाय जाया होननानै बेयाव मिथिबोबाय आरो क'क्राझाराव ओजों सोनाब साइदथिंजाय हालदै होनानै अनला ओंख्रि सङो होननानै
औ ओनसोल लानानै जायगा लानानै नानै
औ आदा आलादा बेनिफ्राय अनदलाल'मोन नामा नोंसोरानो ओ आलदा ओंख्रि दं गैदेरामोन फाजाफोर ओरैनो आलु फाजा आलु राजा दंमोन आलुआ ननि ना बायनायमोन नआव गायनाय ना बाजाराव बायनाय
औ ननियानोमोन नआवनो गायनाय
औ आथिखालाव हाथायफोरनिखौबो बायना जाथावै जाबाय
औ बेनोथ
रासायनारि मुलिफोर होयो ना
औ
हाथायनि आलुयाबो औ हाथायनि आलुयाबो थाब मोननो नागिरा
एखनब्ला बेमार खालामो आरो एखमब्ला खानाय मोनहोयो मैगं थाइगंआनो आजिखालि जाजालाखौनो बुंजायो हाथाइनि बायनाया औ
बाखि मोजाङैनो दं नखराव खौरांफ्रा
मोजाङानोथ दासान्दिथ ओ नोंथांमोननिया
ओंख्रिया जोंना
औ
जोंनिया माबामोन औ जोंहानिया सबायजों साम संदोंमोन निंसिन्थिबा मा होनो सबायानो आनो होनोदा बेैयो हानि माबाखौ हायाव जरग्रा गोसोम गोसोम माबाया दालि थायेबा जों औ आलदाथिं एसे आदा बुङो सबाय बिमा ना मा बुङो आलदाथिं सबाइ बिमा मोना मा बुङोमोनथाय खिन्थु जोंनाव सबाय होनो आरो बाक्सायाव
औ जायगा लाना जायगा मुं फोराबो आलादा आलादा जाबाय आरो संनाय स्टाइलाबो आलादा आलादा जाबाय अ
थार आरो बिराद गोथाव मोनथारो आं सबाय आरो साम
अ बर'नि गुबै ओंख्रि जाहैबाय बेबो मोनसे
औ औ मिथिनाय बायदिबा आरो सामआ मेगननि थाखायबो मोजांनो बेनि थाखायनो सामखौबो जाबाय थानाय जायो सम सम
औ खोनायो बुंसोलायो मानसिफ्रा संनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथियो नामा सबाया आरो सबाय आरो साम'
सबाय साम'खौ औ बे साम'बा नोङो बेफोरखौथ' दैमा बिलोफोराव खनबा मोनो माबेबा फुख्रिफोरावबो थायो साम'आ बेखौ खनना लाबोनानै बे साम'आबो एसे गोलाव आरो गुसुं थायो आरो
औ
बिलोफोरनि बा साबसिन गोथावसिन जायो साम'आ साम'खौ खनना लाबो हमनानै बा साननै बा सानथामस सोबनानै दोनोबा साबसिन जायो आरो बे साम'आव थानाय मैलाफोरा गजोबसिनो। खिगारजोबो माने बिसि दैलो बेनि उनाव बेनि दाखोनखौ एरख'नानै आरो सोमना दोनफिनबावनांगौ एसे सानसे सोमना दोनोबा साबसिन बेनि उनाव बे ओ लावजिं लावजिं गोलावबाथाय बेखौ ससे ससे ओ साम'नि खिथु होनो जोंनिथिं बेखौ दानस यो आरो।
औ औ
सोबना जानो मोजां जानाय बायदि नङाबा सोबना जानो हायाना साम'खौ बेनि उनाव मोजां जांनो माबेबा खिरखा बा माबाफोराव साम'खौ मोजाङै हुस्रोनांगौ आरो बे साम'नि बिखुं खबआव मैला नांला थानायफोरा खारनाय बायदि सोरबा सोरबा आरो लेबु बिदै सेबनानैबो हुखजोबो। साफा खालामना लानानै ओ थाव गुबैयाव एवस्रोबाय साम'खौ बे एवस्रोना लानानै बेयावबो बिदिनो गावबा गाव सुवाद हालदै संख्रि मस्ला सामब्राम गुफुर हायजें बिदि होनानै एवस्रोना लायो आरो। बिदिनो सोरबा सो सोरबा डाइरेक्ट दैखौ दैयाव होना नै दै दुं होनानै सबायखौ होसननो होयो बेनि उनाव आरो सोरबा आरो कुकाराव डाइरेक्ट रुखायो आरो सबायखौ थाब मोन मोनसिननाय बायदि। बिदिबा थाबसिन मानसिन बाय कुकाराव रुयोबा थाय ओमफ्राय बेयाव होबाथाय एसे सम लाबाय। बिदिनो बेयाव एसे गोदौहां गोदौबाथाय खारै होबाय खारदैखौ गावबा गाव सुवादनि बायदियैनो बेनि उनाव एसे मोनथारबाथाय सबाया गलेबाथाय एसे लाथा ला था खालामनानै जानाय जायो आरो सबायखौ।
औ
नोंथांमोनजों मोनला बायो नामा साम मफोरखौ
साम'खौथ मोननाया मोनो ओरै दैमा बिलो खाथि दंला बायोना।
उम जोंनिथिंथ दाना बिदि बांद्राय मोन मोननायानो जाला बांसिनानो बायनासो जानाय जायो हाथायफ्राव।
औ दैफोराबो रानबाय ना।
औ दैफोरो उम आरो साम'नि अनजिमायाबो एसे खम जालांबाय दाना गोदोनि बाय दि मोनला बायनो नागिरला।
ओ बिनि जाहोना ओरैबो जानो हागौदां ओ हासारफोर बाहायनाया आबादफ्राव हासारफोर बाहायो जोङो
औ औ औ बेबो जानो हागौ औ।
औ
आरो दुब्लियावबो ट्रेक्टरफोर सालायनायाव हुख्रेम जायोदां बेफोरावनो आरो थैलांबाय
नंगौ बेबायदिनो खमायबोनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बाखि नोंथां ओ बोरै दं दासान्दि न'आवलाय
औ गासिबो थिगैनो दंजोबथ'यो दे
अ आस्सा दंथ'यो गासिबो मोजाङैनो
औ औ
नोंथां ओ रडै बिदिब्ला आ एसे बेस्थथ'
औ दे दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां रायज्लायनायनि थाखाय दे
औ दे
दोनथ'बाय होमबा नोंथां
औ दे दे गोजोन्थों